औ नोंथां औ
खोनादोंना नोंथाङा
औ औ औ खोनागासिनो दं नोंथां
औ ओ नोंथाङा दा मा खालामबाय दोङो
ओंखाम जाखांनानै एसे जिरायनानै दं र' दासान्दि
औ नोंथांजों आङो फंसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ सावरायजागोन दे आं दासान्दि फ्रियैनो दंथयो सावरायनो हागोन दे
औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनि बर' समाजावहाय आबादखौ माबोरैहाय मावो एबा ओ एम्फौखाय एम्फौखौहाय जोङो बर आइजोफोरा माबोरैहाय फियो नोंथाङा आंनो फंनैसो ओ सावरायना होनो हागोन ना एबा फोरमायथिना होनो हागोन गोनना नोंथां
औ औ नोंथां हागोन आङो जिखिनिसिमहालागै मिथिगौ बेखिनिखौ आं नोंथांसिम एसे फोरमायनानै होनि दा नोंथां आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदाय आबौ आबैनि स समनिफ्रायनो जोंनि बर' हारि हिसाबै जोङो आबादजोंनो सोलिबोनाय मोनसे हारि नङा होमबानोथां
औ औ नंगौ नोंथां
दा बे हिसाबै ओ जोंनि गामि ओनसोलाव बा मोनफ्रोमबो गामियाव बुंनो थाङोब्ला दि दिनैनि दिनाव बा आथिखालाव ओ दाइनजि जौखोन्दोआनो आबाद मावनानै सोलिनानै थायो जेरैहाय जेरैहाय औ जेरैहाय मेसें बोथोराव ओ आलु ओ लाव ओ बेबायदिनो आलु लाव बेबायदिनो आरो पानेलाव आरो बेबायदिनो गोबां लाइ लाफा आ पालें बायदिसिना मेगंखौ जोंनि आबादारिफोरा मेसें बोथोराव मावो आरो दैलां बोथ थोरनि थाखायबो जोंहा आलादा आबाद बिफांफोर दङ' जेरैहाय जोङो दैज्लां बोथ थोरनि जोंनि गाहाय आबादानो जाहैबाय माइ आबाद बे माइ आबादनि अनगायै बो जोङो दैज्लां बोथोराव भिन्दि ओ लेस्रा, जिंखा, पटल आरो दैज्लांनि लाव खुमब्रा बायदिसिना मैगं थाइगंफोरखो जोंनि आबादारिफोरा मावनायखो जों नुनो मोनो आ दिनै जोङो आबाद होनना बुङो ब्ला जोङो ओ दैज्लां बोथोराव जे जों माइ आबादखौ मावो बेनि जाहोना जाहैबाय जोंङो ओ बोसोर मोनसेयाव जेहेथु जोंहा जिनै मास थायो नङा होमबा नोंथां? बे जिनै मा स्नि जानायनि थाखाय जोङो बे दैज्लां बोथोरनि ओ ब्रै मास बा बा मासनि गेजेराव जिनै मासनि जानायनि थाखाय जोङो माइरंखौ एबा माइखौ जमा खालामनानै दोननो गोनां
औ औ औ
बे लेखायैनो जोङो दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौ मावनानै जों बेसां खिनि माइ माइ फिथाइ मोनो एबा माइ मोनो बैफोर माइफोरखौ जोङो जिनै मासनि जानायनि थाखाय जोङो ओ दुलियाव जोङो लाखिना दोननाय जायो आरो नोंथां ओ जाय आ बादा जोंनि गोदो गोदाय आबै आबौनि समनिफ्रायनो जाय आबादखौ दि जोंनि बर' हारि हिसाबै मावबोदों बे आबादखौनो दिनैनि समावबो जोङो मावबाय थानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो लोगोसेनो एम्फौ लाथा होननानै बुङो जोङो एम फौखौ जों एम्फौ लाथा होननानै बुङो सादारन भाषायाव ओ एम्फौखौ फिसिनायाव जोंनि बर' आइजोफोरा जोबोर रोंखा राखा होनना बुंनांगोन नोंथां
औ औ नंगौ
दिनै जोंनि ओ बर' ओ‌ हारियाव ओरैबायसा आइजोफोर दङ' जाय आइजोफोरा दिनैनि समावबो एम्फौ लाथाखौ फिसिनो मोनाबानो एम्फौ लाथानि फालांगि खामनो मोना बानो माने गोसोखो सुखुवा-सुखुवा बेबायदि खालामनाय खायसे आइजोफोरखौ जों नुनो मोनो नों थां जेरैहाय जोङो एम्फौ लाथाया माबायदि जायो होनना बुङोबा जों गिबियावनो बुंनांगोन जोंहा माने ओ गिबियाव जों एम्फौ खो जोङो फिथोब माने खालामहैयो ओ गिबियाव फिथोब खालामहोयो फिथोब खालामनानै जोङो बे फिथोबखौ ओ मा खालामो ओ ओरैनो जि सान बा जिबा सान नैजि सानसोबो लायो खायसे-खायसेया नैजिस सान दोननानै जों बेनिफ्राय सिखिरि ओंखारहयो नोंथां आरो बे सिखिरिखौ जों फिथोबनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो मा खालामो बे सिखिरिखौ हमनानै जोङो गांसे गोरान ओ गोरान जि लामना दोननायाव जों बा होनानै दोनो नोंथां आरो बे जेसेबांनो फिथोबनिफ्राय सिखिरिफोरा ओंखारगोन बे फोर सिखिरिखौ जों गोरान गांसे जियाव बाहोना दोनै-दोनै बे सिखिरि फोरा साननैसोनि उनावनो बिदै दैयो नोंथां। आरो बिदै दैनानै बे सिखिरिफोरा गावबा-गावनो बबे जोंबा बिरलाङो आरो बिरलाङोबा बै बिदैखौ बै बिदैखौ जोङो मा खालामो जमानो जोङो ख'खन सायनानै मोनसे जियाव जोङो बेखौ बेखौ बोननानै दोनो आरो बेहा मोनसे टाइम थायो बा मोनसे सान थायो बे टाइम आरो सानखौ नोंथांनि सिग सिगाङाव आङो थोंजोङै बुंनो हालाबा थियै बुंनो हाला जायखिजाया मोनसे समनि गेजेर गेजेराव बैफोर बिदैनिफ्राय फिसा-फिसा फिसा-फिसा माने जोंहा एम्फौ लाथासो ओंखारो आरो। बे एम्फौ लाथाखौ मा खालामो जोंनि बर' आइजोफोरा बै गोरलै समनिफ्रायनो जोंहा गोरलै इन्दि बिलाइ होनानै फोथां-फोथां फोथां फोथां-फोथां मा खालामो गिदिर खालामो, गिदिर खालामोबा जों एम्फौ लाथा नो जेरैहाय इन्दि बिलाइ, खारौनि बिलाइ, गाम्बारि बिलाइ थासोमब्लिनि बिलाइ बायदिसिना बिलाइफोरखौ जाहोनानै जोङो आं गिबियाव आं बुंलांनाय बायदिनो आरोबाव बियो माने गोमोन फैयो होननानै बुङो गोमोन जायो होनना बुङो जोंनि बर' रावाव बे गोमोन गोमोन जायोबा बे गोमोनखौ जोङो एम्फौ लाथानिफ्राय बोखारनानै गोरान थालिर बिलाइआव जमा दोनो आरो बे गोरान थालिर बिलाइआव जमा दोननायनि उनाव आगोलाव आं बुंलांनाय बायदिनो बे माने एम्फौ लाथाया माने फिथोब खायो आरो दा आं मिथिनायाव आं मिथिनायाव आबाद आरो एम्फौ लाथा फिसिनायखिनि जिखिनि आदब बेखिनिखौ आं लासि आं मोनथिगौ आरो आरो नोंथाङाबो जुदि मोन थियोबा बिनि सायाव एसे फोरमायनानै होयोब्ला आं जोबोद मोजां मोनगोन आरो।
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो नोंथां बुंलांनाय फोरमायलांनाय गासिबो बाथ्रायानो सैथो होननानै आं सानो नोंथां, ओ नोंथां सोंनाय लेखा आंबो दा एम्फौ फिसिनाय एबा आबादनि सोमोन्दै नोंथांनो फंनैसो फोरमायथिना होनो आखायाव लाबाय नोंथां। ओ जोंहा एम्फौ लाथाखौहाय माबोरैहाय फिसियो होनोब्ला जोंनि बर' समाजावहाय गोदो-गोदायनिफ्रायनो आबै-आबौमोननि समनिफ निफ्रायनो एम्फौ फिसिनायखौ जोङो नुबोनाय नुबोगासिनो दं आरोना नों थां दा आथिखाल मुगायावबो जोङो एम्फौ फिसिनायखौ नुनो मोनो। दों दानि आइजो माहारिफोरा गावनि जिउ दानायावहाय गावनि न'खरखौ सामलायलांनो थाख थाखाय ओ बेबायदिनोहाय एम्फौ फिसिनायखौ जोङो नुबोगासिनोदों आरो। ना नोंथां बेबायदिनो जोङो एम्फौखौ माबोरैहाय फिसिनो होनब्ला जोङो गिबियावनो ओ बाजार एबा गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनाय एम्फौ सिथोब बेखौहाय जोङो ओ सिननानै लानांगोन आरो माला बे सुखांनानै दोनखांनायनि उनाव बेनिफ्राय जोङो ओ नैजि बा थामजि साननि गेजेरावनो जोङो बेनिफाय सिखिरि ओंखारनाय जायो आरोना नों थां बै सिखिरि ओंखारोब्ला जोङो बेखौहाय ओ जियावहाय जोङो दोननांगोन बे जियाव दोनखांनायनि उनाव जेब्ला बियो बिदै दैगोन ना अब्ला जों बिदैखौ खाना नानै ओ लेखा बिलाइ बा जोङो बायदिसिना ओ जेनेबा जि बेफोरनि सिङाव दोननाय जायो नोंथां बे दोनखां नायनि उनाव जेब्ला बियो एम्फौ फिसा ओंखारगोन गोन अब्ला जोङो बेखौ हाय सानद्रियाव दोननाय जायो‌ नोंथां। बेयाव सानद्रि याव दोननानै जोङो बेनो होनो थाखाय ओ इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलै बेखौ हाय जोङो गिबियाव होग्रोनाय जायो नोंथां। बेनि उनावहाय बियो जेब्लाना जायै जायै जानानै जेब्लाना बियो ओ खनसे गुस्लायनो लागोन अब्लाना जों बेनो एसे गोदोर जाहांनाय बिलाइखौ होनाय जायो नोंथां बेबायदिनो हाय जेब्ला आरोबाव खनसे गुस्लाय बावगोन बेबायदिनो एसे देरहांनाय बिलाइखौ होनाय जायो बेबायदि बिदिनो जेब्ला बिमा जाथार गोन अब्लाना जोङो ओ गोरा बिलाइखौ होनाय जाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो बेबायदिनो हाय जोङो एम्फौ गोमोना जायोबोला ओ बेबायदिनो जोङो एम्फौ गोमोनखौ हमनाय जायो हमनानै जोङो हाय बेबायदिनो थालिर बिलाइ गोरान बा बस्था बेफोराव जोङो सोना दोननाय जायो आरोना नों थां सोना दोननानै जोङो ओ बेबायदिनो ओं एम्फौ निफ्राय जोङो हरसेबा हरनै दोनखां नानै जोङो बेबायदिनो एम्फौ फिथोब सिंनिफ्राय जिरनानै बे एम्फौ खौहाय जोङो बाजार एबा गलायाव फाननायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। बेनि अनगायैबो जोङो गोबां ओ ओंख्रि फोरावबो लगायना जानायखौ नुनो मोनो जेरै हाय अनलायाव जों जायो। बेबायदिनो मैथाजों जायो बेबायदिनो गोबां ओंख्रि फोरजों जोङो एम्फौखौ जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां बिदिनो जोङो बै एम्फौनि फिथोब ओ फिथोब खौबो जोङो ओ इन्दिनि खुन्दुं लुनायावबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो ओ बे फिथोबनि खुन्दुंनि फ्रायनो जोङो इन्दिनि खुन्दुं बानायनाय जायो इन्दिनि खुन्दुंखौ बोरै बानायोबब्ला जोङो गिबियावनो बेखौ ओ बे बै उम फिथोब खौहाय जोङो रुगोरना लानाय जायो आरोना नों थां रुखांनायनि उनावहाय बेखौ जोङो दै सर' होनो थाखाय फोरानना दोनखां नायनि उनाव बेखौहाय जोङो थावख्रि लु नाय जायखौ बुङो बे थावख्रि लुनाय जायो आरो ना नों थाव बे थावख्रि लुखांनायनि उनाव जों बेखौ ओ मुस्रा बा बबेनाव सोनानै जोङो सानाय जायो आरोना नोंथां साखां नानै हाय जोङो बेखौ हिसान सालियाव लांनानै जि दानाय जायो आरो ना नोंथां बेबायदिनो एम्फौ फिनायनि बागै आं नों थांनो फोरमायना होबाय बिदिनो जोङो माइ आबादनि बागै बो एबा आबाद मावनायनि बागैबो नोंथांनो एसे फोरमायथिना होनोसै नोंथां।
औ औ थारैनो।
बिनो हाय जोंना बर' समाजाव हाय ओ मा आबाद मावनाय होनोब्ला गिबियावनो जोङो बुंनांगोन माइ नि आबाद। माइ आबादानो जोंनि बर'नि गुबै आबाद होननानै ओ बुंनो हायो आरोना नोंथां। माइ आबादखौ बेबायदिनो बोस सोर बोसोरनि एबा बोसोरनि थाखाय जोङो मावनाय जायो आरोना नोंथां। जेब्ला जोङो जिनै मास हा लागै जोङो दोननानै जानो हायो आरोना नोंथां माइ आ आबाद खौहाय बेबायदिनो माइ आबाद मावनाय जों लोगोसे जोङो गोबां मैगं थाइगं आबादबो मावनाय जायो बेबाय बेबायदिनो हाय जोंहा जिंखा सबाय बिमा ओ बिदिनो बायदि सिना मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ थारैनो नंगौ औ।
नोंथाङा आं फंनैसो सोंबावनसै नोंथां जेनबा दानि मुगायाव थ' गोबां रासायनारिक मुवा होनानैसो मैगं थाइगंखौ बाहायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना? बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहाया माबायदि ओ नस्थ' जायोबा खस्थ' मोनो
औ नोंथां ओ आं बे बेलायाव बेखौनो बुंगोन ओ जोंनि आबाद थिलिया जेरैहाय गोदो गोदाय आबै आबौ समनिफ्रायनो जाय आबादथिलियाव जों आबादखौ मावबोदों बे दिनैसिमबो बा आथिखालावबो बे आबादथिलियावनो जों आबादखौ मावबोगासिनो दङ
औ नंगौ नोंथां
बेफोर बैफोर आबादथिलि हायाव गोबां बिबांनि हासारफोरा खमायलांनायखौ जों दिनैनि दिनाव नुनो मोनो बेखायनो आबादारि बि बिथांमोनाबो जोंनि बे आबादथिलिनि हायाव रासायनारि हासार होआबा बिथांमोना गोरलैयैनो आबादखौ दैखांनो हाया बे खोथाखौ जों मोजाङैनो मोनथिगौ
औ औ नंगौ
जाहोनाव आबादारि बिथांमोना गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय एबा आबादाव जिखिनि थाखा बा रां रुफा खरस जानानै आबादखौ मावदों बेखिनि रां रुफाखौ दिहुनफिननानै एसे रां मुलाम्फा खालामनो खारनाव बिथांमोना राज रनारि हासारखौ बाहायनांगौ जायो आरो जेरैहाय बिफां देरनायनि मुङाव ओ रासायनारि हासार फिथाइ देरो फिथाइ सामथाइ देरनायनि मुङाव जि भिटामिन मुलिफोर बो आरो एम्फौ बुथारनायनि मुङाव जि मुलिफोर बैफैर खौ होनानै बिथांमोना आबादखौ दैखांनो गोनां जायो जाउनाव जोङो जाय फिथाइ सामथाइखौ औ औ औ
दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां जोंना समाबो जाबाय
जागोन दे दे जे नोंथां औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आरो उननि समफोराव जुदि नोंथांखौ बेबायदि रायज्लाय नोंथांजों बेबायदि रायज्लायनो खाबु मोनबावोबा आरोबाव गुवारै रायलायबावसिगोन होननानै आसा खालाम थाबाय नोंथां